हेल' औ औ ओ गोजोन फुंबिलि नोंथां।
औ गोजोन
ओ नोंथांखौ आं मोनसे आइदिया आयदा लानानै मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन।
औ।
सोंजागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
ओ बे आयदायानो जाबाय जों औवा गायनाय औवाखौ मा- मा खामानियाव एबा बोरै बाहायजायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ जों औवाखौ माने उनदैनिफ्राय लानानै जों माने थैनायसिम बाहायनाय जायो।
औ।
नङा होमबा नोंथां बै औवाफोरखौ जोङो बायदिसिनाफोराव बाहायनाय जायो जेरै न' बनायनायाव जों माने नांगौ जायो मानो होनबा जों थांना थानायनि बेलायावथ' जों मानसिफोरनो न' नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
बै न'फोरखौ बानायनो थाखाय जोंनो औवा नांगौ जायो
औ
औवाफोरखौ औवाफोराबो गोबां रोखोमनि दं जेरै खुरखा औवा, जाथि औवा, बिजलि औवा। बै बुरुखा औवाफोरखौ जोंना औ न' बानायनायाव खुन्था हिसाबै एबा महरै बाहायनाय जायो। आरो बिजलि औवाफोरखौ जोंना मान्थलि बाहायनाय जायो। जेराव थिंखौ खानाय जायो आरो बेरा बानायनाय जायो। नङा होमबा? नोंथां बै बुरखा औवाखौनो जोंना बर' हारिनिफोरा जाय जेब्ला गोरलै एबा गिबि रज'यो बै हुरुखा औवाखौ जोंना बर' हारिफोरा मैगं महरै जायो नङा होमबा नोंथां बै ओ बुरखा औवाखौ जोंना मैगं महरै जाखायो थायो आरो बेनि अनगायैबो जोंना माने औवाखौ जोंना बर' हारिफोरा माने आबादथ' मावखायो बर' हारिफोरा बै आबादफोरखौ मावनायाव जोंना औवानि जोबोर गोनांथि जायो
औ
बै औवा गोनांथिखौ जोंना जेरै जों जिंखा लेस्रा बायदिसिना मैगं थाइगं गायो नङा होमबा नोंथां बै मैगं थाइगं गायनायाव जोंना जेरै ओ माने खाय होनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
औ
बै खाय होबासो अब्लाना जोंना नै मैगंफोरा मानलानानै फिथाइ सामथाय थायो आरो बे मैगं खौनो जोंना मोसौ बोरमाफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जों बेरा होनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां बै बेरा होनायाव जोंनो औवायाबो जोंनो गोनांथार आरो न' न'खरनि ओ बा मा होनो बाउनदारिफोराव जोंना जाहाथे ओ गुबुननि मोसौ मोसा एबा ओ अमाफोरा फैनानै ओ फैनानै माहोनो ओ जाहाथे न'खराव माने मैगं थाइगं गायनायफोरखौ माने जाहाथे नस्थ' एबा गाज्रि खालामनो हायै बायदि बेराखौ जोंना बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
ओ आरो नोंथाङाथ' नु ओ नुखाय जानांगौ मानो होनबा बर'फोरनि बैसो एसे थांग'नायफोरा राग'नायफोरा ओ न'आवनो जिरायनानै बायदिसिना आइजें हेबनाय जायो जेरै जेखाइ खबाय दाला सान्द्रै ओ दाला सान्द्रै बेफोरबायदिनि बायदि बायदि रोखोमनि जोंना बर' माने बोरायफोरा जोंना हेबनाय जायो नङा होमबा नोंथां बे औवानि गेजेरजोंनो जोंना माने गोबां रोखोमनि माने बायदिसिना बाहायनाय जायो। बायदिसिना बायनाय जायो आरो बै औवाखौ जोंना ओ मानैै ओंखाम ओंख्रि संनायाव बन हिसाबैबो बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? मानो होनबा जोंना बर' हारिया रांखावरिनि बेलायावथ' एसे माबाखा बेनिखायनो जोंना गेस बायनो हाया नालाय औवाखौ बाहायनाय जायो। बेनि ओ बेनि गेजेरजों औवाखौ जों बायदिसिना बेलायाव बाहायनाय जायो जेरै जों मा होनो मा होनो ओ मायबाफोर मा होनो ओ मा होनो लङा एबा बारनोबा जोंना दालां हिसाबै एसे बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां नोंथाङाबो आं नोंथाङाबो एसे आंनो औवानि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
ओ बुंलांखाबाय थायाव नोङा होमबा नोंथां। ओ बेखौनो एसे एनै आं जा रोंगौ नोंथांनो फोरमायनो सानो। औवाखौबोथ' जों गायनायनिफ्राय देरनायसिम ओ सरि नों फिसानिफ्राय ओ देरनायसिम बोरायनायसिम जोंनो गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
ओ जों औवा मेवाइ औवा मेवाइखौ जों ओंख्रि हिसाबै जाया जायो ना नोंथां। ओ बै जेब्ला औवाया देरनानै एसे रायो रानायनि उनाव जों बेखौ ओ गुदियाव दाननानै जोंनि न'खर फोराव खुन्था हिसाबै एबा बेरा हिसाबै बाहायनो हायो नोङा होमबा नोंथां
औ औ
बै औवानि खुन्था बेरा नि न'आवनो जों गावसोरनि जिउखौ खुंलांनो हायो नोङा होमबा नोंथां?
औ
ओ जेब्ला औवाया रायो अब्ला बेखौ ओ लेखा बिलाइ महरैबो बाहायनाय जायो नोङा होमबा नोंथां?
औ औ
बै लेखा बिलाइफोरखौ जों लिरनानै फरायनानै ओ गावनि जिउआव ओ गोनांथि बाथ्रा एबा मिथिनांगौ बा बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनो नोङा होमबा नोंथां?
औ
ओ बै औवानि गेजेरजोंनो जों ओ आबाद फोथारफोराव बेरा होनानै ओ एबा सां खालामनानै मै जौगाहोनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ
बै औवानि गेजेरजोंनो जों जोंनि मैगं थाइगंफोरखौ मानला होनानै एबा मैगंफोरखौ थायनो थाखाय जों मोजां बेब'स्था खालामना होयो नङा होमबा नोंथां
औ
ओ जेब्ला औवाया रानो अब्ला बै औवाखौ जों ओरैनो गारगारनो हाया ओ बेखौ जों बन खालामनानै जोंनि जाग्रा मुवा ओंखाम ओंख्रिफोर संनो हायो नोङा होमबा नोंथां?
औ औ
अराव सुनानै ओ जों बै औवानि गेजेरजोंनो ओ जों औवा रानायखौ ओ आरुं जिरनानै जों खोथिया फुनायफोरखौ ओ दफा दफा ओ खानो हायो नङा होमबा नोंथा?
औ
बै माइ रुवा जेरैहाय ओ गोबां रोखोमनि आरुं जिरनानै औवानि गेजेरजोंनो जों गोबां मैगं थाइगं माइ ओ बस्था बेफोरखौ खानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
ओ औवानि ओ औवाखौथ' जोंनाया मोनसे गामियाव बयहाबो औवा सु औवानि माबा ओ बिगा थाखायो नङा होमबा नोंथां?
औ
ओ बै औवा औवानि गेजेरजोंनो जों औ थां बन बेरा बायदिसिनानि गोबां बुस्थु खानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ
ओ ओरैनोथ' आंनाव जेबो बुंनो लागा गैला ओ अब्ला जों फोजोबनो हासिगोन ना नोंथां?
औ औ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर खोथा मोनथिनो हाबाय
औ औ औ अब्ला नोंथांजोंबो आं गोबां बाथ्रा खोथा रायजलायनानै औवानि बागै गोबां खोथा मोनथिनो मोनबाय ओ आं आसा खालामो जि नोंथांजों बिदिनो गोबां मिथियै बाथ्रा मिथिनो थाखाय जों उनाव लोगो मोनफिनलायो ओ अब्ला जों जाथ'बाय
औ दे होमबा नोंथां गोजोन्थों
औ